हेलौ
औ।
नोंथां मा खालामबाय दङो? हा।
ओंखाम जाखांनानै एसे ओ जिरायनानै दं।
ओ बोथोरफोरा दिनै माबायदि नोंसोरनिथिं ओरैनो?
बोथोराथ' दा
औ। जोबोद गरम जादों बाहेरावनो ओं खारनो हायि जादों। नोंथांमोन सिंजा माबायदि?
जोंनिथिंबो बिदिनो माने दंफां लाइफां बाय खम जालांबाय नालाय बबेबा एकदम सान्दुंनि टाबा बिराद बारा जादो बायहेरायाव ओंखारबा ओरैबायदि गरम मोनो माने ओंखारनो हाथावै बायदि जाना दङो दा बरथमान। ओरैनोथ' जेबो खामानि गैयाबाथ' ओंखारनोनो ओ मा बुंनो सानदों नोंथाङा?
नोंथांमोननि ओनसोलाव माइफोरा माबायदि जादों? माइ गायखांबाय ना?
थ' दासान्दि आधा जोबबायानो होनजायो। हा दंबयो बिदिनो। देग्लाय बोथोराबो एमान हामाबो नङा दैफोराबो मोजाङैनो। अखाफोराबो नांगौ बायदि टाइमाव हागासिनो। उम गायबायना गायाखै माय
जोंनिथिंजाथ' उम गायखांबायानो होनजायो उम।
उम।
गासिबो गायखाङाखै थेवबो बिदिनो उम गायजोबफ्रामबायानो आरो।
बांसिनानो गायखांबाय आरोना?
औ औ।
नोंथांमोनथि ओरैनो मा मा माइ मा गायनाय जायो?
जोंनि थिं गायनायाथ' आं नामफोरखौबो एसेबां मानि मिथिया दा आं मिथिनायफोरखो एसे बुंनानै होनोसै
उम उम।
गबिन्दु आरो बिदिनो बाइसमुथि, माइब्रा, जोसा आरो दाथ' गोदोनि बायदि उम गोदोनि माइफोरखौथ' गायनाय जाला। उम गोदान गोदान माइफोरखोसो गायनाय जायो नालाय। बेनिखायनो नामफोरखौ इसेबां मानि मिथिया आरो आं बेखिनिखौल'सो मिथिगौ।
उम।
नोंथांमोनिजा नाम औ।
दाथ' बिराद गोदान गोदान माइ ओंखारसोदो नंङा होमबा? माखासे नामखो जों मिथिस्लाबा दा। सिगांनि बायदि नंला गायनाय आदबफोराबो।
औ।
माखासे दानिया मुलि होआबा माइफोरानो जानो नागिरला। हा सारनि हासारनि बिराद गोनांथि जायो दानि माइफोरा देरनो थाखाय फिथाइ होनो थाखाय एम्फौ एनला नि थाखाय।
औ।
गोदोनिदो दानिदो रुजु जाला आरोना।
औ औ नंगौ।
दाथ' जानांगो हासार बायदि होआबाथाय माइ मोननायानो तान जालां बांबाय।
औ।
उम।
गोदोथ' मोसौ बा मैसोफोरजोंसो हालौ हेवनायखौ नुयोमोन आ थिखालावथ' बेफोरखौ बांसिनानो नुनो मोनला। टेक्टर बायदिसिना ओ जन्थ्रफोरजोंसो हाल एवनायखौ नुनो मोनो।
उम। ओरैनोथ' दानिया माइ हानायाबो मिचिनसो फायबावबाय नंङा होमबा? माइ हाग्रा मिसिन। फायबाय माखासे सिगांनि दिनाव काम्लाफोरदो हायोमोन मानसिआ हायोमोन। दानि दिनाव मिचनदो हायो। मिसिनजो गायो। बिदिनो टेकन'लजि जुग जाहैबाय नालाय।
अ अ।
माखासे मेचिनदोनो सोलिजोबसिगोन मेचिनजों नों जासिगोन। नोंथांमोननिथिं माइ गाय हाग्रा मेसिना ओंखारदों ओंखाराखै फैयोना फैया?
हेल'। हेल'।
मा होन्दोंमोन नोंथांङा?
अ होनदो नोंथांमोनथिं माइ हाग्रा मेसिन बायदिफोरा ओंखारदों ना ओंखारा फैगोना फैया होनदो।
फैयो माइ हाग्रा मेसिनाथ' बांसिनानो सिगांथ' मोसौजोंसो नायोमोन नालाय। दा मेसिनजोंनो बांसिन नायो आरो।
मेसिनजों नायोबालाय थाब जायो।
औ औ।
सानसेयावनो नोङो बिगाब्रै दस बिगा बिस बि घानि लानो हायो ओ गोदोनि बायदिबा म खौदो जोङो बांङाय बांङाय बांङाय नानानै माखासे टाइम होनो गोनां जायोमोन बहाबा थांनो गोनां माबा मोनसे गो खामानि मावनोफोराबो थालाङो मोन दा बेयावनो नां थाबना थानो गोनां जायोमोन बा बाहेरनि खामानिफोरखौ मावना लानो हायामोन आरोना दा दानि दिनाव जे मेचिन ओंखारनायनिफाय जों सानसेयावनो गावनि जिखिनि गायखांनाय हाखांना दोननाय माइ ओ इफोरखो जों नाना लानो हायो मोनसे टाइमाव मोनसे स कम समावनो त' बेफोरखो सानना नायोबा मोजांनि बाथ्रा न ओमबा
औ नंगौ।
दा नोंथांमोनथि ओ दा अखाफोर हाबाय दोङो नामा? ना बोथोराबो सान्दुंसो दुंदों जोंनिथिं नोंथांमोनथिं
दामानिथ' अखा गैथ'वा ओ सान्दुंङानो गोबां दुंनाय जादों आरो अखाया एसे खम जालांबाय थादो।
उम उम बोथारजों लोगोसे खम जालांसिगोन मानो होनोबा दैलां बोथोरा जोबलांनो हमगासिनो
औ
माइ गायनाय फुनाया जोब्बाथ' अखाया कम जालांखासिगोन ओरैहाय
औ
ओं नोंथांलाङा गायखांजोब्बाय नामा होनखो माइ दुब्लि जोब्बाय
गायखांनायाथ' जोंहा ओ आमथिसुवानि सिगांनो गायखांजोबनाय जादोंमोन। बारा नङा एसेल'मोन बिगानैल'मोन नालाय ओंखायनो थाब गायखां दो
उम
नोंथांमोनहा बेसेबांसो हा दं गायनाय
जाहानियाबो बांद्राय नङा बिदिनो थोयो आरोना न'नि जोंना फरियाललाबो ओ बारा गैद्राया ओ बिदिनो थोनाय खिनिया दङो इनिफ्राय नोंथांमोन जालाय माइखौ माबायदि फानो गामियाव फानो ना मोरैबा फानो नाखांनायनि उनावसो जाहैसिगोन दा इफोरो नङा होमबा फाननाय माबानाय दाम फोरा दामफोराथ' मोनसेयावनो थाबाय थायाना।
औ।
आ माखासे टाइमाव माखासे दाम सोलायलांबाय थागोन।
औ।
नोंथाङा ओंखामफोर जाखांबायना जाखाङाखै?
ओंखामखो जाथ'नाय जायाखै नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव माइफोरखौ माज जों ओ माबायदि सौवो
जोंनाव गामियावनो मोनसे मेचिन दोङो। ए न' खाथियावनो त' बेफोर बेयाव सहैनाय जायो आरोना। ओ बेयावथ' ह दाना मनसेयाव सल्लिस पन्सास तागा गाहाम लायो।
औ।
मा मेचिना मोजां आरो ना एकदम माने धुला सुला ओरै फाया होननाय खोनादो। त' गुन्दैफोरा मोजां ओंखारो आरो गुन्दैयाथ' जोंनि थाखाय बिराद गोनांथार। नङा होमबा दाना घरे घरे जोंनाव अमा थायो अमा भिसियो। त' बिनि थाखाय जोंना गुन्दैया गोनांथार। त' गुन्दै जेराव जों बांसिन ओंखारो जे मेचिनाव त' बेयाव जोङो गा बांसिन सौनो थाङो आरोना
औ। गोदोथ' दिंखि बा उवालावसो सौनायखौ नुनो मोनोमोन।
अ-अ
आथिखालावथ' गोबां सोलायनो हमबाय माइ सौनायनिबो मेसिन ओंखारबाय। समखौ नायोब्ला औ
नोंथाङा मा बुंनो सानदों
समखौ नायोब्ला एसे सुबिदाबो जादों आरो गोदोनि समखौ नाहरब्ला एसे मोजांबो नुहुरोमोन आरो खस्थ'ब्लाबो गोदो आबै आबौमोना ओ जे ज' ज'यै ओ माइखौ सौलायनायखौ नुनो मोनोमोन बेखिनियानो आरो बिदिब्ला नोंथां मोननिजा सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ जागोन दे होमबालाय दे होमबाना गोजोन्थों।